नोंथांनिसिम मोनाबिलिनि गोजान हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरनाय थाबाय
औ नोंथांनिसिमबो
बिदिब्ला दायो नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ
आं दायो ओरैनो दं नोंथां
बिदिब्ला नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानैसो कल खालामनाय जादोंमोन सावरायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां
बिदिब्ला दिनै आंङो निसा मुवा एबा निसा बेसादखौ बाहायनायनि सायाव माबायदि सुबुंफोरा गोहोम गोलैदों बिनि सायाव फंनैसो नोंथांनिसिम बुंनानै होग्रोसै खोनादोंबा नोंथां
औ खोनादों
गिबियावनोथ' जोंना निसा बेसाद होननानै बुङोब्ला जौ जौखौनो आं गिबियाव लानानसै गिबियावनो जौ बेसाद जेरैबायदि जौ जौआ मोनसे फेग्रा जिराद। जायखौ बा जायखौ सुबुं माहारिया बाहायोब्ला बांद्राय सुबुंनि जिउआव गोहोम गोलैयो जेरैबायदि दि सासे सुबुङा नांगौ जखानि बांद्राय जौखौ लोङोब्ला गावखौनो हमथानो हाया।
औ
आरो खायसे सुबुङा बांद्राय लोंनानै न'खराव जेरैबायदि गावनि बिसि गथ' गथायजों दुम दाखाल खालामो।
औ
आरो गामि खाथि खाला जेरैबायदि नांज्लायनाय खमज्लायनाय जायो खायसे सुबुङा जेरैबायदि लोंनो हागौ होननानै लोंनानै जेरैबायदि गारि बायदिसिनाखौ सालायनानै खायसेखौ जों मुंख्लं जालांनाय नुदों।
औ
जोङो लोंनो हागौ होननानै जों जौखौ बाराद्राय बाहायनो नाङा नंगौ जोङो जौखौ लोंनांगौ लोंनायनिबो मोनसे नेम एबा आयदा एबा आदब थायो।
औ
बेनि अनगायैबो जेरैबायदि ड्राग्स ड्राग्स ड्राग्सआ जाबाय मोनसे निसा एबा पाउदार बायदि निसा जाय खौ मानसिफोरा जायोबा एबा बिजिजों गावनि सोलेराव थुनानै लायोब्ला बे निसाया हाबहैनानै मानसिखौ लासै लासैनो नारख्रेबो आरो बिनि देहाखौ नोरजिया खालामनो गोरलै जायो।
औ
जों आथिखालाव जों ड्राग्स बायदिसिनाखौ बांसिन सुबुंखौ लानानै गावनि जिउखौ नोरजिया जालांनायखौ नुनो मोनदों।
औ
ड्राग्स बायदि निसा बुस्थुखौ बांद्राय लाबाय थायोब्ला मानसिया गावखौनो हमथानो हाया एबा बुजिस'नो हाया। जायनि जाउनाव खायसेखौ जों ड्राग्स बायदि लाग्रा देहा फाहामसालियाव दोनहैनो गोनां जायो।
औ
आरो ड्राग्स लाबाय थाग्रा मानसिफोरनि देहाया गोबां नाय थावजायै एबा नायनायाव बोरैबा नुयो जोङो।
औ
आरो जाय मानसिया ड्राग्सखौ खनसे लायो बे मानसिया ड्राग्स लायाबा थानो हाया।
औ
बेनिखायनो बिसोरो न'आव जा जिराद दङ बेफोरखौ फाननानैब्लाबो बेखौ बिसोरो बायनानै एबा सोनानै लायो गावनि सोलेराव।
औ
आरो खायसेया बेफोरखौ लानायनि जाउनावनो खायसेनि जिउआ नोरजिया एबा खायसेया गावखौ हमथानो हायियाव गावनि जिउखौ फोजोबना लानायखौबो जों नुनो मोन्दों।
औ
आरो बेनि अनगायैबो जेरैबायदि थांखु एबा बिरि एबा सिगारेट बेखौ सिगारेटखौ बांद्राय सोब्बाय थायोब्ला मानसिनि देहा एबा हां लानायाव जोबोर खस्थ' जायो। आरो सिगारि खौ सोब्बाय थायोब्लाबो खायसेनियाव जेरैबायदि टिउमार एबा टि बि केन्सार बायदिसिना बेराम जानायखौ जों नुनो मोनदों। बेनिफ्राय जों बारग'नो थाखाय जों बेफोरबायदि निसा बुस्थु जानायखौ गारनो नांगौ। बेफोर खौ बाहायबाय थायोब्ला जोंनि समाजाव फैबाय थानाय उन्दै गथ'फोरा सोलोंनो एबा बेफोर निसा बुस्थुखौ लानो हमगोन। बेनिखायनो जों बेफोरबायदि नि फिसा बुस्थु बाहायनायखौ दानिफ्रायनो हायोब्ला गारनो नांगौ। दा नोंथाङा बिनि सायाव एसे फोरमायनानै होदो।
ओ नोंथाङानो बुंलांबाय ओ निसा बेसाद लायोब्ला जोंनि जिउआव गोबां गोहोम बा खहा गोलैयो ओ निसा बेसाद होनोब्लाथ' जोंहा गोबां रोखोमनि दङ जेरै जोंनि बर' हारिनि गाहाय ओ निसा बेसाद होननानै बुङोब्लाथ जों न' न'आवनो बानायनाय जोमाय गिसि बा जोमाय गोरान ओ बेजों लोगोसे माखासे ओ रासायनारि बा ओ गुबुन माने सुबुंफ्रा बानायनाय जेरै सिग्रेट सिखर बिम-बि-बिमल बेरि बिरि बां द्राग्स बैफोरबायदि निसा बेसादखौबो जों नुनो मोनो आरो। ओ जोंनि बर' हा बर'फोरनि बानायनाय जौ गिसि बा जौ गोरान खौ जोंनि बर' हारिनि गोबां ओ माने नाइनटि ओइद बा नाइनटि नाइन पारसेन्ट सुबुंफ्रानो ओ बे निसा बेसादखौ लानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां। ओ जेरै जोंहा जौ होनोब्लाथ' जोंहा जि आइ थेक मोननो हानाय नालाय। ओ लोगोसे बेनि अनगायैबो माखासे गाज्रि निसा बेसादफोर दं जायफोर खौ लानानै ओ सुबुं जिउआवहाय माने गोबां गोहोम गो गोग्लैदों सुबुं जिउ खुंनायावहाय माखासे जोमायफोर दं जेरै बियार आरो गोबां रोखोमनि माने अवान सपाव मोननाय बेैफोरबायदि मुवा बेसादखौ बाहायोब्ला बा लायोब्ला माने सासे सुबुंनि सावस्रिया ओ बेमार आजाराव गोग्लैनायखौ नुनो मोनो लोगोसे न'खर जिउ खुंनायाव माने गोबां नांज्लाय खमलायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। लोगोसे बैफोरबायदि मुवा बेसादखौ जाय लादावो बैफोरबायदि सुबुङा माने गारनो हा थावैखौ जा नुनो मोनो आरो ओ बेफोरथ' आंनि नुनायाव एसे नरमेलियानो बेनिख्रुइ बांसिन गोहोम खोख्लैनाय बा ओम गावनि जिउजों फोजोब गावनि जिउखौ फोजोबनायजों लोगोसे गुबुननि जिउखौबो सिनायनो रोङै न'खरनि आंगोखौ सिनायनो रोङै माखासे ओ निसा बेसाद दं बैफोरखौ जायोब्ला जे बेफोर फाग्ला बायदि जानायखौ नुनो मोनो बैफोर माखासे निसा बेसादफोरा जेरै- ड्राग्स बेफोरबायदिखौ लायोब्ला माने सासे सुबुङा माने गावखौनो हमथानो हाया आरो माने बैफोरखौ मोनजायाब्लानो दे ओ माने रावखौबो सिनायनो रोङै थानो सुखुयै फाग्ला बायदि जानायखौ नुनो मोनो आरो माने बैफोरबायाददि मुवा बेसादखौ आरो बैसोरो जों जेरै- जौ सेरेब सिग्रेटफोरखौ जों खुलायो बा बयनिबो सिगाङावनो फानो बेफोर बायादि नङा माने बैफोरखौ माने आन्दो आन्दोआवहाय माने फानखुमायो आरो बैफोरनि बेसेना गोबां बेखौ जायोब्ला माने सासे सुबुंनि जिउआ खैफोदाव गोलैनायजों लोगोसे बेखार होननानै बुंनो हायो आरो नोंथां माने बेफोरबायदि मुवा बेसाद जादो माने ओ पाब्लिकआव माने ओ अर्डार गैया आरो फाननायनि बेजों लोगोसे ओ ओ माखासे फानो बेफोरबायदियाबो माने जोंनि जिउआव गोबां गोहोम खोख्लैयो गावसोर गेदेर गेदेरफ्रा जानायजों लोगोसे उन्दै उन्दैफोरखौबो माने फोरोंलांनायखौ नुनो मोनो आरो माने बैफोरबायदि मुवा बेसादखौ होबथायोब्ला माने जोंनिसिम ओ सुबुं जिउनि उन्दै उन्दै गथ'फ्राबा सोलोंथाइनि बेलायावहाय दावगाबावगोनखौ आं नुनो मोनो आरो नोंथां लोगोसे ओ जुमाय जोंनि जुमाय गिसि बा गोरान बैफोरबायदियाथ' माने जोंनि थाखाय माने फिफ्टि पारसेन्ट गोहोम खोख्लैयो जोंनि जिउआव लो आरो फिफ्टि पारसेन्टा माने माने जोंनि देहाखौ स्ट्रंबो खालामो आ रो माने जुमाय गिसिबा जुमाय गोरानखौथ' जोङो जोंनि ओ माखासे मिथिंगायाव मोननाय हाग्रा बंग्रा ओ मोखोना बिलाइ एमाव बिलाइ माखासे थालिर बिलाइ बा बस रोदा बे फोरबायदिजों जोङो एमावखौ देनानै फुननाय जायो जायनि थाखाय माने जुमाय गिसिया माने ओ माखासे बेमार आजार बेन्डेसर बायदिसिना ओ बेमार बेमार लाना बेमार जायोब्ला माने बैफोर जुमाय गिसिफोरखौ लोङोबा माने हामनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां
औ
आरो ओ जोङो जुमाय गिसिबा जुमाय गोरानखौ माने नांगौ बिबाननि लोङोब्लाबो माने जेबो नङा बांद्राय अभार लोङोब्लास सो ओ माने नांज्लाय खमलाय माने बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो। लोगोसे आङो खोनानो मोनदों जे ओम जोंनि जुमाय गिसिबा जुमाय गोरान लोंनानै माने ओ रावखौबो बारा एदथ'बांं माने गावनि जिउखौ खहा खालामना लानायखौ नुनो मोनाखै आरो माने ओम बिनि अनगायै माखासे ओ वानसपाव मोननाय गोबां बायदि बायदि रोखोमनि जुमायफोर खौ बांसिन लोंनानै माने गावनि जिउखौ फोजोबस्रांनाय नुनो मोनदों आरो माने बैसोर बायदि जुमायावहाय माने ओ कम्पानिफोरावहाय बानायनाय जायोना गोबां फ्रुइसफोरजों फ्रुइस जों लोगोसे माने बेवहाय माखासे ओ गावसिनि जा मुवा बेसादफोरखौ होयोब्ला जु-जुमाय जायो बेफोरखौ होनानै माने माने जोंनि देहाखौ खहा खालामो आरो माने नाङै बेसादखौबो होनानै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
बेनिखायनो जोंङो ज जौ निसा बेसाद लायोब्लाबो माने नांगौ बिबारनि लानांगोन आरो बबे बायदिया जोंनि देहायाव मोजां मा समाव लोंनांगौ बेफोरबायदिखौ माने कन्ट्रल थानांगौ आरो नोंथाङो माखासे नोंथाङानो बुंलांबाय जे ओ जौ सेरेब लोंनानै माने गावखौ कन्ट्रल खालामनो हायियावहाय गोबां लामा हान्थिनायफ्रावबो गारि मथर सालायथिंनानै माने गाव गावजों लोगो एसे गुबुनखौबो सौदाव हैैनाय जे गुबुना मोजां लामाजों फैदोंब्लाबो माने गावनो ला लांनानै माने गुबुन मोजांखौबो गावनो खहा खालामना होनो माने बैफोरबायदिखौ माने आथिखालावहाय बांसिन नुनो मोनदों आरो बेफोरनि ओ गुदि मेन होननानै बुङोब्ला माखासे अवान्सआव फाननाय जौफोर बेफोरनो आरो नोंथां।
औ नोंथां
ओ अब्ला नोंथां नोंथांजों जौनि गोहोम खोख्लैनायनि बागै सावरायनानै नोंथांजों गोजोननाय मोनबाय
औ नोंथां आंबो गोजोननाय मोनबाय बिदिब्ला दिनैनि सावरायनायखौ औ
औ दोनथ'नोसै नङा होमबा नोंथां औ